औ नोंथां आङो नोंथांजों मोनसे मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा फ्रि नामा?
औ नंगौ नोंथांगोन सावराय जागोन।
औ आङो बर'फोरनि ओंखाम ओं ओं-ओंख्रिफोर जानायनि सायाव नोंथांजों सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादों।
औ नंगौ औ नोंथां सावराय जागोन नोंथां।
औ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा ओ जे जोंनि बर'फोरा मा मा ओंख्रि जायो।
औ ओंख्रि जायोबाथ' जोंनिया गिबियावनो जोङो बिदिनो अनलाफोरखौनो बुंजायो नोंथां अनलाफोरखौ खौथ' गोबां जोंनि जायगायाव जायो बा बर' न'खर न'खर जोङो जानायखौ नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो जोंनिया दा जोङो जाबाय थानायखौ नुनाय जेनेबा बे सबायफोरखौबो गोबां जानाय नुनो मोनो सबाय औ सबाय बुंबाथ' बेवहाय बे सबाइखौ जोंनियाव न'फोरावबो जेनेबा गायनानै न'आवनो जोङो हुख्रुदनानै जोङो सबायखौ बानायना लानाय जायो आरो बेखौ जोङो आ संनाय जायो आरो बे संनायाव जोंनिया खारैखौ होनांगौ जायो आरो बे खारैखौथ' जोंनि जायगायावथ' गोबाङैनो जोङो बै ओ माबानिफ्रायनो थालिर बिफांनिफ्रायनो जोङो आ बानायना लायो बेखौ जोङो ओ गिबियावनो दानस'नानै लाना फैनानै बै ओ सान्दुं नांनायफोर जायगाफोराव दोननानै फिसा फिसाखौ थुख्राव बानायनानै जोंनिया बेखौ आ सावना होयो आरो नोंथां रानबाथाय आरो बे राननायाव आ‌ हांगार जालांनाय हांगार थालांनायखौनो जोङो सरनानै दैजों होमबानो खारै रोसि जायो आरो बै खारै रोसिखौनो जों बेयाव होदलानानै जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां बेनि अनगायैबो बेयावहाय जोंनिया। अमा बेदरानो जा एबा दाउ बेदरानो जा बेफोरखौ होद लानानै आरो ना गोरानजों होलाना जाबाबो गोबां थावनायखौ ओ नुनो मोनो बेनि अनगायैबो नोंथां जानाय बुङोब्ला जोंनियाथ' बै ओमङा बे औवा मेवाइ नोंथां बे औवा मेवाइखौबो जोङो गोबां जानायखौ नुनो मोनो जोंनि जायगायाव औ औवा मेवाइखौबो जोंनिया औवानि बे ओ रज माने फिसा ओंखारनाय औवा बे गोरलैखौ जों लाना फैयो आरो लाना फैनानै जानायखौबो ओ जोङो गोबां नुयो बेखौथ' अनला खारैबो जों गोबां जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। आरो बेनि अनगायैबो एम्फौ लाथाफोरखौबो जोंनि जायगायाव गोबाङैनो जायो। बे एम्फौ लाथाफोरखौबो अनला खारैयाव होलानानै जानायखौ नुनो मोनो आरो फ्राय खालामनानै जाबाबो जोबोद गोथाव जायो आरो नोंथां बेयो। बेनि अनगायैबो नोंथां जोंनिया थ' बै दुब्लि फोथारफोराव जोङो खांख्राइ मोनो न' नोंथां। औ बे खांख्राइखौबो जोङो औ बे दुब्लिनिफ्राय खनुनानै गदायाव थायो नालाय बेखौ जों खनुना लाना फैनानै जोंनिया बै ओ मैथा मैथा सिख्लाजों जोङो जानायखौ गोबां नुनो मोनो आरो जोंनि जायगायाव बेयो गोखै आरो जानानै ओब जोबोद मोजां जायो माने बेखौ गोबाङैनो जायो न'फोरावनो बेफोरखौ माने फोनानै मैथा बेगरखौ जोङो ओ बाजारफोरनिफ्राय लाना फैनानै न'आवनो जावफ्लेनानै फोनानै जेनेबा मैथाखौ जों बिलाइखौ जानाय जायो आरो बिलाइ जों बेखौ बेनि अनगायैबो गोबां बिदिनो जाग्रा दङ जोंनि जायगायाव जाथावना। ओ बुङोब्ला जोंनिथ' बिदि खुम्ब्रा फोरबो थायोना नोंथां खुमब्रा जोंनिया औ औ खुमब्राफोरखौबो जोङो जेनेबा हांसोफोरजों गोबां जानायखौ नुनो मोनो। बे माने जानानै जोबोदथ गोथाव आरो जोंनि न'खर न'खर बर'नि न'खर न'खर खुमब्राफोरखौ जोङो बिदिनो बै उखुम मोदाफोराव गुफुर गुफुर गुफुर माने जोङो जानानै थानायखौ जोब एसे गोबां नुनो थाङो आरो न'खरफोरावनो बेदिनो औ नोंथांनि जायगायाव मा मा जानायखौ नुनो मोनो नोंथाङा गोबाङैनो।
औ नोंथां जोंनिथिंबो बेबायदिनो गोबां जायो जेरै दाउजों अनला सबायाइजों साम' नारज जि अमा बिदिनो थास' बिथुरिजों नाफाम। देवस्रेमजों ना। थाराय बेफोरबायदिनो गोबां ओंख्रि जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां जोंनिथिंबो।
औ नंगौ नोंथां।
औ बेबाददिनो ओ मैद्रुफोर जानाय ओंख्रि गोबाब जानाय जोंना मैद्रु जानोब्ला थ' जोङो ओ बेबादिनो मुला लाफा फाथो बेफोरबायदिनि गोनां जायो आरो नोंथां जों बेखौ बिनि बेगरफोरखौ बाजारनिफ्राय लाबोनानै बा जोङो बाजारावनो बेफोरबायदि लाफा मुला बायदिखौ जोङो मोनखायो आरो नोंथां। बेफोरखौ जोङो लाबोनानै जोङो बिदिनो बायदिसिना मैगं फोर लगायदेरनानै जेरै खुदुना बुथुवा बिदिखौ लगायनानै जोङो मैद्रु संनानैबो जानाय जायो आरो नोंथां
औ
ओ औ बेबायदिनो जोंना ओ थास' बिथ'रिजों नाफाम होननानै बुङोब्लाथ' जोङो ओ नाफामखौ जोङो ना गोरानखौ देनानै फोराननानै जोङो बेखौ देनानै बेबायदिनो थास' बा दु दालिखौ जोङो देफानानै ओ हासुङाव सोनानै दोननाय जायो आरो ना बेनो बेखौ फेसेवनाय जायो बेनो एसे गोबाव जायोब्लाथाय जोंनिया नाफाम महर मोनो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां ओरैनो
औ बिनिफ्राय जोङो थास' बिथरिखौथ' बेबाददिनो ओ जोंनिया हाग्राफोरावनो बा लामाफोरावनो मोननाय जायो आरो बेफोरनि बिथ'रिखौनो जोङो खानानै संनाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथांनि थाखायैनो
औ बेखौ संनायाव जोंहा नारेंबो होनाय जायो आरो नोंथां बेबायादिनो संख्रि बानलु नाफाम बेबायदिनो होनानै जोंनिया थास' बिथरिजों नाफाम ओंख्रि जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो औ बेनि अनगायैनो नों थांमोननि जायगायाव बे नारजिखौ जायो नामा आरोा जायोबाथाय माबायदि बहानिफ्राय मोनो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां जोंनियाथ' ओ नारजिखौ जोङो फो ओ फाथोनिफ्रायनो मोननाय जायो आरो नोंथां ओ फाथोनि बिलाइखौ खायो जोङो खानानै फोराननानै जेब्ला बे बिलाइया रानगोन अब्लानो बियो नारजिनि महर मोनगोन आरो नोंथां जोंनिया नार्जियाबो मोननै रोखोमनि थायो आरो नोंथां मोनसेया गोदै नारजि आरो मोनसेया गोखा नारजि
औ नंगौ नोंथां
औ बेनिफ्राय जोङो नारजिखौ ओ मानसि सोरनिबा न'आव मानसि थैयोब्लाबो जों नारजि ओंख्रिखौ बाहायनाय नुयो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो
औ बेनिफ्राय जोंहा बबेबा गोजाननि आलासिफोर फैयोब्लाथाय जोङो बिसोरनो गिबियाव ओ माने फास फैजेननायाव जोङो नारजि ओंख्रि संनानै जाहोनाय जाया मानो होनोब्ला जोंहा नारजि ओंख्रि जाहैयोब्लाथाय जोंहा सोमोन्दो नागारलायनाय जायो होननानै फोथायनाय दङ आरो नोंथां गोदोनिफ्रायनो
औ नंगौ नोंथां थारैनो
औ जोंहा नारजिखौ ओ नाजोंबो रोसि फुदुंनानै जानायखौ नुयो आरो बेबादिनो अ अमाजों नारजि दोलो संनानै जानायखौबो नुनो मोनो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो
औ जोंना अमाजों नारजि दोलो संनोबा जोङो गिबियावनो नारजिखौ दसे समनि थाखाय सोमनानै दोनग्रोनाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ
बिनि उनाव जोङो बेखौ सुखांनानै ओ खारदै होनानै एसे दै होनानै जोङो बेखौ ओ सारायाव संग्रोनानै लानाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो
औ बेवहाय जोंहा सागं सानाय जायो आरो नोंथां। जाहाथे बियो नारजिया मोज मोजाङै गेब्लेयो बिनि थाखाय जोंहा सागंखौ दंफांनि बा औवानि नङाब्ला जोङो बेबायदिनो बाजारफ्राव मोननाय लबरनि थायो बेफोरजों जोङो सानाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
औ जेब्ला बियो दोलो दोलो जायो अब्ला बिनि उनाव जोङो अमा बेदरजों सङोब्ला अमा बेदरखौ एवफ्रामनानै लानानै बिनि उनावनो जोङो बे नारजि दोलो दोलो जानायखौ खौ होनाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
औ बेबादियैनो जोंनिया नारजिजों अमा संनाया जायो आरो नोंथां।
औ थारैनो।
औ।
नोंगौ नोंथां जोंनियावबो बिदिनो जायो आरो लोगोसे जोंनि जायगायाव गोबाङैनो बासिखाफोरखौबो ओ जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। आरो बे बासिखाफोरखौथ' जोंनिया बिबार नालाय बिबारखौ जायो बेखौ
औ।
गोबाङैनो बिदिनो नाफोर जों जानायखौ नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो बे गोखा आरो अ मुथ्रु बिबारफोरखौबो जोंनि जायगायाव गोबाङैनो जानायखौ नुनो मोनो नों नोंथांमोननि जायगायावबो बिदि जायोना नोंथां?
औ नोंथां जोंनिथिंबो बेबादिनो जायो। ओ जोंनिथिं बारसिखि बिबारख खौ बांसिन अनलाजों जानायखौ आं नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थांरैनो।
मैथ्रु बिबारखौबो जोंनिया ओ अनलाजों ओ जायो आरो बेबायदिनो आलुफोरजों लगायनानै भाजा एवनानै जानाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नों थारैनो।
औ।
औ बे फिथाइखौबोथ ओ मैदुफुल फिथाइखौबोथ जोंनिया जाखायोआनो बेखौ जोङो खायफाखौ खारै फोरबो जानाय नुनो मोनो आरो खायफायाथ' थाव संनानै बिदिनो जानायखौबो नुनो मोनो आरो बे जोंनि न'फोरावनो जेनेबा बे गथ' न'फोरावनो जोंनिया फोरा बे मैदफल बिफांफोरखौ गायनानैनो न'फोरावनो जोङो बिदि ओ जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथांनाव।
औ नोंथां नुयो।
औ नोंथां थारैनो।
औ।
औ बिदिनो जोंनियाथ' गोबां रोखोमै जोङो जानायखौ नुनो मोनो जोंनि बे बर' ओ जायगाफोराव बिदिनो बै ओ मै माबाखौबो जोंनिया ओ बे एम्फौ एम्फौ बुंनो थाङोब्ला जोंनिया खैजिमा बिदै बेफोरखौबो जोंनि जायगायाव गोबां जानाय नुनो मोनो। बेखौथ' बैसागो बोथोरफोराव जोंनिया खैजिमा बिदैखौ जोङो गोबां जानायखौ नुनो मोनो आरो हानै हानै। जोंनिया जानायखौ नुनो मोनो। नोंथांमोननि जायगायाव जायोना बिदि खैजेमा बिदैखौ?
औ जोंनिथिंबो जायो नोंथां। बेबादिनो बैसागु बोथोर समावनो जोंनियावबो फाननानै जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथांथारैनो।
औ हाननानै फाजा एवनानै जानायखौ बांसिन मोनो आरो नोंथां बेबायदिनो बेलेग मैगंफोरजों जानायखौ बिदि मोनफेराखै
औ नंगौ थारैनो नोंथां। बिदिब्ला जोंनिया समाबो जाबाय नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ एसेयावनो लागैथ'नोसै नोंथां।
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम औ औ नोंथां।